खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां होमब्ला जों एबार जानाय बागै राय्लायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे
अ नोंथाङा एसे बुंग्रोना होलायदो होमबा
औ दा नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय ओंख्रिनि सायाव राय्लायनो होनदोंना? औ दा औ जोङो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने गोबांथार दङ जायहा गोदोनिफ्रायनो जायखौ बर'फोरााव अनसायबोदों आरो जाबोदों आरो बेजोंनो माखासे हारिनि सिनायथिखौबो मोनबोदों आरो नोंथां दा बेफोरनि गेजेरावनो दङ जाहैबाय जोंहा अनला खारै आरो बिदिनो जोंहा नारजिजों अमा आरो बिदिनो सबायाइ खारै आरो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन एम्फौ लाथा नाफाम बाथोन बेफोरबायदि दं आरो दा गुबैयै बे नारजि आरो सबाय आरो अनला बेनि थाखायथ' खारैखौ नांगौ जायोना नोंथां संनो थाखाय औ खारै नांगौ जायो दा खारै नङाब्लाथ' बियो ओंख्रियाबा एसेबां गोथाव जया जायफोरा खारै गैया बिसोरो गुबुन गुबुन माने बाजारफ्राव मोननाय माखासे माबाफोरखौबो होनानै सङो आरो सदाफोर होयो जायफ्रा गेब्लेनाय लिमोन होनायनि खामानि मावनो हायो बेफोरखौ होयो नाथाय अब्लाबो जों बर'फोरा होआ जों बर'फोरा बांसिनानो खारै जाखायो नालाय खारैखौनो होनानै बेफ संनाय जायो आरो दा गोबां दङ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' माने एम्फौ लाथा ना बेखौबोथ' बर'फ्रा जोबोरैनो जायो एम्फ फौ लाथा होनोबा माने एम्फौखौ नोङो बर'फोराल' बांसिन फ्राय फिसिनायखौ जों नुखायो खौ फिसिनानै ओ जेला बियो माने फिथोब थोबनायनि सम जाबाय बेखौ थोबहोनानै बिदिनो साननै सानथाम थानानै बेखौ जिरनाय जायो आरो बेखौ बिदिनो माने गोबाव दोनोबाथाय माने लाथा खायो आरो बियो जायखौ जोङो माने एम्फौ ला था होननानै बुंनाय जायो एसे मोजां गानथु खिनाय ना मा होननांगोन बिदि मोनसे महर गाब सोलायनो नागिरो नालाय बियो अब्ला माने बिनियाव फुरा माने बे एम्फौखौ जोङो मोदोम मोननाय जायो आरो नोंथां जेब्ला माने फिथोब थोब गोदानावनो नोङो एसे साननैसोल' थानानै जिरबाय अब्ला बिनियावबा मोदोमखौ थानाय जाया आरोखि मोदोम थानाय नुनाय जाया एम्फौखौ आ बिदिनो बेखौ मोदोम जाहोनोब्ला नों बयबो हरथाम नङाबा हरब्रैखौ दोनथारनांगोन आरो नोङो बिदि जानो हायो दा अनला अनलाफोरजोंबो नोङो एम्फौ लाथाखौ खौ जोङो जानाय नुयो जोंनि जायगाफोराव आरो बिदिनो अनलाजों एम्फौ लाथाजों बिदिनो
उम
ओरैबायदि गोथाव मोनसे ओंख्रि जायो आरो जोंनि ओमफ्राय एम्फौ लाथाखौ नोङो हमनानै लादो माने मैथाफोरजोंबो जायो जोंनि न'खरफोराव जोगोनारफोरजोंबो नोङो जानो हायो बेखौ आरो बेजों लोगोसे नोङो बेखौ मोनसे भाजा एवनानै फ्राय खालामनानैबो नोङो जानो हायोना दा बिदि रोखोमै बे एम्फौ लाथाखौ जानाय जायो आरो। आरो दा जोंना दोरोङारि ओंख्रि होनोबा गुब बोयै बेनोसै अनला खारैआनो नङा होमबा अनलाखौ जोङो रोखोमै जायो सोरबा बायदिया मा माब्लाबा मिरामिस जानाय समाव बेदर मोनजायै समाव जानाय जायोब्ला बेखौ आलुफोरबो होनानै संनाय जायो आलुखौ एसे गथा गथा होनानै संनायखौ आं जोंनि सायदआव नुदों आरो नोंथां आरो
बिदिनो नुबावदों माने अनलाखौ जोङो बांसिनै मेवा मोननाय बोथोराव जा जानाय जायो आरो जोंनि साइडआव माने जेब्ला औवा गोरलै ओंखारो नै दा बायदियाव एसे गोबाव जाबाय माने बै थांनाय बेबायदिनो दाननि फ्रायनो जोङो बे मेवाखौ मोनजानाय जादों नङा होमबा बेनिनो औ बेनिफ्राय लानानै माने दासिमहालागैबो माने मेवाखौ जागासिनो दं आरो ओजाया औवानिफ्रायनो ओंखारोना बेखौ गावबा गाव न'आवनो नागेरबा मोनो आरो जायफोरना औवा गैया बिसोर बाजाराव बायबाबो मोनगोन बे मेवाखौ मानो होमबा बाजारावबो गोबां फानोऔ औवाखौबो बेफार फालांगि खालामग्रा ओंखारबाय औवानि मेवाखौ बिसोरो फानफैयो बेखौ बायनानै लाबोनो हागोन
आरो बेजों लोगोसेनो माने दाउ बेदरजों नोङो जायोबा ब्रयलारजोंबो जानो हागोन आरो नोङो लकेल दाउ नोङो सिथारोबा न'निखौ बेजोंबो नोङो जानो हागोन आरो दा आंनि बायदिबा माने बेनो बे मोनथामजों जेब्ला माने मिक्स आप खालामनानै संगोन ना मोनथामजों लगायनानै जेब्ला संगोन अब्ला आं बांसिन गोथाव जानायखौ नुयो आरो मानो होनबा माने बेदर गैफादेराबा औवा मेवाजों नोङो अनलाजोंल'बा बारा गोथाव जानाय मोना आरो नोङो बेयाव एसे बिबांनिबाबो गोबां नङाबाबो माने बेदरखौ एसे होथारनांगोन आरो होमबा जानो मोजांसिन जायो आरो नोंथां दा बेखौ हंनो थाखायथ' जोंनो गिबियैनो जोङो ओ अनला होननानै बुङोबा जोंहा माइरंखौनो गुन्दै खालामनानै बेखौ माने हुग्लिनानै आजिखालि ग्रेन्डारफ्राव नङाबा सोरबा गोदोनि समफ्रावथ' उवालफ्राव देयोमोन नङाबा थबसिफ्राव देयोमोन ना बेबायदि देनानै लाग्रोनाय जायो एसे गोरानै मोजां जेन' गुन्दै जायो बेखौ मोजां खालामनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव औवा मेवाइफोरखौ नोङो साफ फा खालामनानै लाबाय हानानै लाबाय आरो बेखौ हानायनिबो गोबां रोखोम थायो
हानोबो रोंनांगौ जायो माने बांद्राय रोजाथ' दोनजाया नालाय बेखौ बेखायनो गोबा -गोबा हानाय जायो आरो नों थां गोबा हानानै बेदरफोरखौ एवनानै लाबाय दाउ बेदरखौ एवबाय एवनो नांगौ रोखोमनि जोंनि बाहायनाय सानफ्रामबोनि संनायाव बाहायनाय गासिखौबो होजोबबाय मस्ला मस्लि होबाय एव बिदिनो मेवआ खौबो होनानै एवनाय जाबाय आरो मेवाखौ होनानै एवबाय आरो दसे बिदिनो खोबहाबनानै दोननानै जेब्ला मेवाया एसे बे बेदरनि रसफ्रा हाब्बाय थावनि रसफ्रा नांजोबबाय
अब्ला दै होनाय जाबाय आरो बे ओंख्रियाव दै होनानै बेखौ मोजां गोदौ होबाय बे गोदौनाय समावसो बै अनला गुन्दैखौ होनाय जायो आरो नोंथां। अनला गुन्दै खौ होबाय बेखौ खनसेनो होआ माने बेखौ लासैनो माने आखायजों मिहियै सारना होबाय थागोन आरो नोङो आखाइ फारसेया हादौफोर नङाबा गारबाफोर लानानै सोमावबाय थानांगोन आरो मानोना माने खनसेनो जमा होबाथाय बेखौ गथा जायो होननानै बयबो बुङो आरो बेयो जायोबो। दै गुदुंबाबो बेखायनो बेखौ सोमावबाय थानांगोन आरो लासैनो अनला गुन्द्रिखौबो होबाय थानांगोन आरो नोंथां, बिदिनो होबाय बिदिनो खारैखौबो नांगौ बायदि होबाय बेजोंनो जबहोनानै बेखौनो लास्टाव नोंहा दुन्दिया बोथोरबा दुन्दिया होबाय आरो बे बिदिनो गंगार दुन्दियाफोराथ' न'खराव थायो जोंनिया बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां, बेनो जाजानाय जायो औ। दा नोंथाङाबो एसे गुबुन ओंख्रिफोरनि जोंनि जाग्रा दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होलाय आंनो।
औ माबा मा होनो जोंना दा आरो गुबुन मोनसे दंबावबा थास' थास' खारै जानाय थास' बिथट्रिजों बेफोरबायदिबो गोबां जायो नालाय खारै मैगं जानायाव।
औ नंगौ नोंथां।
खारै ओ थास' नाफाम बाथोन देनाय बा नाफाम बाथोन देनाया ओरैबायदि जायो जेन ओ गिबियाव थास'खौ थास'नि बुगाखौ हाना लानानै फोरानना लाग्रोनांगौ।
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे आरो नायाबोथ' नाबोथ' थानांबाय नाफाम जागोन नालाय ना जोंबो नाखौ फोरानना लानानै बेखौ गोरान खालामना लानानै देग्लिनानै देग्लिनायजों लोगोसे था थास' बुगाखौबो जायखौ जों हाफानानै लादोंमोन फोराननानै लाफानाय थास' बुगाखौबो आरो लोगोसे नाजों जनो देग्लिनानै स' गोदो ओरैबायदि खालामोमोन औवा बे हासुङावबो सोनानै दोनोमोन नाफाम खालामनायाव आथिखालाव थ' ओरैनो बे प्लास्टिकनि मोननाय
अ नंगौ चक्लेटनि दुंब्रुफोर
बेफोराव सोनानैबो दोनो आथिखालाव गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग जानानै फैबाय आथिखालाव थेवब्लाबो दा गोदोनि बुङो गोदोनि बाथ्राखौ बुङोब्ला गोदोनिया साबसिन होननानै गोबाङानो बुङोमोन आरो। आथिखालनिस्राय आरो गोदोनि बानायनाय आबै आबौमोननि समनि बानायनाय बे नाफामफोरा आरो दानि बानायनाय नाफाम बोनैसो गोबां आलादा आलादा होननानैबो बुङो गोबाङानो। आगोलनि फोरा गोथावसिन जायो होनना बुङो। नंगौना नङाथाय गासैखौबो जों मोनफेरबोआखै अब्लाबो बेखौनो दा बुंबोनाय हिसाबै दा बेखौनो सानना लागासिनो आरो गोबाङानो।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो गोबां। बानाय बोगासिनो दा बुंनो थाङोबा नाफाम बानायनायावबो देग्लिनानै बानायनाय आरो लोगोसे मिक्सार मेचिन फोरजोंबो बानायनो खायफा खायफाया बानायनो हमलांदों आरो दे नोंथाङा एसे बुंना बौलाय आं एसे माबा जादोंमोन माने
औ औ माने नंगौ नोंथां नाफामखौथ' माने गोदोनि नाफाम आरो दानि नाफाम माने दोननायनि सायावसो फाराग थिया जायो नालाय नोंथां औ नों औ माने गोदोनिया माने बिदिनो औवा हासुंफोराव सोनानै गोबाव सम दोननाय जायोमोन बेयो मोजाङै थायोमोन नाथाय दानिबा जोङो प्लास्टिकनि दुमब्रुफ्रावसो दोननाय जायो नालाय
औ
मा जायो बियो माने माखासे समाव नोंना सान्दुं मोजां अखा मोजां इदि नांबाय थायाबाथाय बियो माने बाखुराफोर जाना खानानै माने एसे सन्थ' बेरनाय बायदिबो जायो आरो नोंथां माने नोंगौ ओंखायनो बेखौ जोथोनै दोननांगौ हायोबा माने औवा हासुङाव दोननायानो मोजां होननानै आं सा सानो आरो नोंथां औ औ नंगौ थारैनो आरो बे नाफाब बाथोनथ' जोंनिया माने ओ गोदोनिफ्रायनो जाहोबाय आरो बेखौ बयबो बर'फोरानो मोजां मोजां मोनो नङा होमबा आरो गुबुन हारिफोराबो दा एसे एनै जालांनो हमदों सोरबा जाफेरग्राया जानो हाग्राफ्रा खारन बेनियाव एसे मोनामनाय फैयो नालाय नोंथां
औ औ मोनाम सै
मोदोमनायानो बिनि गुनखा नालाय बेनोखा बेनि गोथावाबो दा बेखायनो ना मा जोंनियाव बेबायदि मुंदांखा जाबाय आरो बियो मोजांथार मोनसे जाग्रा होननानै बर' हारिनि जाग्रा होननानै सिनाय जाबाय
औ
आरो बिदिनो जोंहा दङ साम'फोरखौ जों जायो नोंथां सबायफोरजों जों जायो जोगोनारजोंबो जोङो जायो माने साम'फोरखौबो रोखोम रोखोम ओंख्रिफोरजों मैगंफोरजों जोङो जानाय जायो आरो दा साम'खौ जानोबा नोङो साम'खौथ' गिबि जोंनि दैसाफोरावनो जों खननानै मोनो आरो बिदिनो नङा नोङो बाजाराव बायनानै मोनगोन फानग्रा फानफैग्राफोर ओंखारबाय जोंनिथिं दा केजिसेयाव नैजि रांनि थामजि रां बिदिनो फानो आरो साम'खौ नोंथां नोङो बे बिथिं लाबोनानै नोङो हरसेसो सोमनानै दोननानै बिनि दाखोनखौ गारनानै बिनि उन बाहागोखौ दानस'नानै बिदिनो मोजां हुनानै लाबानो माने जायो आरो नोंथां बिदि दा अब्ला नोंथां माने नोंथांजों गोबां बेबायदि रोखो समनि सावरायलायबाय ना गोजोननाय मोनबाय औ मोन मिथिनो मोनैखौ आंबो मोनथिबाय आरो नोंथांनोबो आं आंनिफ्राय फंनैसो खोन्थानाय जाबाय
औ खोन्थादों आंबो बहुद खायफा बाथ्रा मोनथिनो मोनैखौ मिथिनानै मोनबाय दा
औ नंगौ नोंथां औ दा अब्ला नोंथां जोङो जोंनि जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनायनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो लाखिथ' जासिगोन नामा
औ लाखिथ' जासिगोन दे
औ नोंथां जागोन दे अब्ला नोंथांनिसिम थारैनो जोबोर गोजोननाय थाबाय आंनो सम आरो नोंथाङा आंनो माखासे नोंथांनि सावरायनो गोनां बाथ्राखौ सावरायबाय आंबो मिथिनायनि थाखाय
औ साबायखर नोंथांनिसिमबो आंबो बुहुद गोबां बाथ्रा सावरायनानै आरो नोंथां सावरायनानै मिथिनो मोनबावदों दे होमबा बिदिब्ला ना
औ दे नोंथां